हेलौ नोंथां औ औ नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
आह मा खालामदों नोंथांआ
नै नोंथां ओरैनो जिरायना दं दा
ओह उम बोरै खबर नोंथांनालाय खबरा बोरै
खबरा बिदिनो गेजेरावनो नोंथां
औ नोंथां मोनानि जाखांबाय नामा नोंथां
जाखांबाय नोंथां जाखांबाय
अह होमबाथ' नोंथांआ दा जेबो हाबाफोर मावखायाखैना ओरैनो दङ नङा होमबा
ओ ओह नोंथाङालाय मा खालामदालाय
दं ओरैनो जिरायनानै
उम मोनानि जाखां जानाय आदारखौ जाखांबाय
आंबो जानाय जाथ'आखै नोंथां माने दासो संगासिनो नोंथां
ए मा ओंख्रि संदों
ओंख्रियाह आलुजों दाउसोमोन नोंथां मानि माइ गायनाय जादों ना एसे माने बेदर जानाय जादों आरो
औ औ औ गोथावानो माथो होनबा
औ दा मानि नोंथां माने नोंथाङाथ' दा जेबो हाबाफोर मावखायाखै नालाय माने नोंथांजों जों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
उम उम मावनायाथ' मावासै जेबो
औ औ नोंथां माने नोंथां नोंथांआ एसे मानि नोंनि दैलि रुटिन होनोब्ला एबा नोंनि जेनेबा मोनानिफ्राय फुंनिफ्राय लानानै मोनासिम मानि नोंथाङा मा मा हाबा मावना थायो बेनि बागैसो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
अह होमबा नोंथां नोंथांआ एसे फ्रियैनो दंब्ला एसे फोरमायना होदो नोंथां
औ माने लिर होनोबा माने जों फुंनिफ्राय फुंआव सिखारनानै जों माने फासाव मोखां सुगोरो आरो
औ औ नोंथां औ औ
ब्रास मारियो इदिनो दै एसे लोङो बेनि उनाव फिलाव फिलाव खारनो थाङो आरो
औ औ
फिल्दाव खारना फैखांनानै एसे एक्सारसाइस खालामो
औ औ नोंथां
खालामनाय माने खालामखांनायनि उनाव एसे दै लोंफिनलाय बिनि उनाव न'आव फैसिगोन न'आव फैनानै न'आव फैनानै दुगै फैसिगोन ओंखाम जासिगोन खोनादोना नोंथां
औ खोनादों नोंथां दे बुं
ओंखाम जासिगोन ओंखाम जानायनि दानदिसे जिरायनानै बिदिनो दाथ' दैज्लां बोथोरना नोंथां
औ
दा- थ' दैज्लां बोथोर ओमफ्राय दुब्लियाव बिदिनो खामानि थायो
औ औ नोंथां
बिदिनो दा आलि खोनाय बिदिनो आलि दाननाय मालाबा मालाबा बिदिनो ट्रेक्टर सालायनाय बिदिनो माने मावो आरो
औ औ नोंथां औ
नोंथाङा नोंथां नालाय
औ नोंथां माने आंनिखौ बुङोब्ला आंनाबो नोंनि बायदिनो आरोना नोंथां जेनेबा बिदिनो फुङाव सि खारनानै बिदिनो एसे थाबायो मालाबा समाव एबा रानिं खालामो मानो होनोब्ला जों रानिं खालामो होनोब्ला जेनेबा जोंनि देहायाबो जों मोजां थानांगोन होनना नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ जोंनि देहायावथ' मोजां थानांगोन नालाय बेबायदिनो जों सम सम रानिं खालामो एबा थाबायनाय जायो आरो नोंथां एक्सारसाइस खालामो फुंनि समाव बिनि उनाव फैनानै बिदिनो न'आव दसे ओम- जिरायनानै माने दुब्लि दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय नोंथां माने दुब्लियाव खामानि मावनो थांनाय जायो आरोना नोंथां माने बिदिनो दसे आलि दाननाय एबा माइ गायनाय एबा हाले एवनाय बिदिनो गायनानै जेनेबा जों जि रोंगा एबा ओ-जिसे रिंगासिम मावनाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
बिदि मावनानै माने न'आव बेलासिनि एबा सानसुनि जानाय आदारखौ जाफैनानै माने दसे से रेस एबा दसे थानाय जायो आरो जों देहाखौ रेस्ट खालामनाय जायो मानो होनबा जोंनि देहाखौ माने जों बांद्राय खस्थ'बो होजाया नालाय नोंथां माने दसे रेस्टबो दोननांगौ नालाय बिनिखायनो जोङो बेबायदिनो जिनै रिंगानिफ्राय लानानै बिदिनो नै रिंगासिम दसे रेस्ट दोननाय जायो आरोना नोंथां
औ औ औ
औ औ नोंथां आरो दसे रेस्ट औ नोंथां दे बुंलाय
माने बांद्राय देहाखौबो खस्थ होजायाना नोंथां
औ औ नोंथां माने जों बांद्राय देहाखौ खस्थ' खस्थ' होयोब्ला जोंनि देहायाबो बां एसे रबलाङो एबा थाब बोरायलांनो एबा जोंनि मोदोम एबा बिगुरफ्राबो बांद्राय एसे बोरैबा जालां नो हमो एबा बेमार आजारफ्राबो बांसिन जानो हमो ओंखायनो खामानि मावनायजों लोगोसे जोंनि देहाखौबो रेस्ट दोननांगौ नङा होमबा नोंथां
औ
औ औ नोंथां आरो जों माने बेबायदिनो दसे रेस्ट लाखांनानै ओ जोङो मालाबा मालाबा समाव बिदिनो दसे ओ मोनाबिलिनि जेनेबा जों रानिं खालामनो थाङो एबा मालाबा समाव थाबायनाय जायो आरोना नोंथां। जेन'बा जों देहानि थाखायबो देहानि थाखाय बेफोरबायदिया जोबोद गोनांथार। नङा होनबा नोंथां? जाय जेनेबा जों एक्सारसाइस एबा रानिं खालामनायजों जोंनि माने देहायानो माने जों बेमार आजारनिफ्राय ओ जोङो आजादिमोन, औ बारग'नो हायो नोंथां माने जोङो जोंनाव माने बेमार आजारा बारा जाया होननानै जों सानो। जों माने होनोब्ला जों एक्सारसाइस खालामनायजों जोंजोंनि गोलोमदैया गनाय जायो, नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां औ औ
औ जों थारमाने बे गोलोमदै गगारोब्ला एबा जों गोरोमदैखौ गगार होयोब्ला माने जोंनि देहायाव बेमार आजारा जानो खम जा जायो नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
महर मोखां एबा देहा सोलाय गाैबो सोलायलांनो हमो आरोना जाहाथे जेनेबा जोङो हमना लाबाय बाजि बोसोर बैसोनि सासे मानसिया माने एबा बोरायबाय खायसे बुरिया माने जों बेफोरबायदि एक्सारसाइस खालामोबा एबा रानिं खालामोबा एबा बिदिनो थाबायोब्ला फुंनि समाव एबा बेलासिनि समाव माने बिसोरबो बे एबा बिसोर खौबो माने ओ गोरलैयै नुनो हागोन आरो नोंथां माने मानो होनोब्ला बिसिनाबो माने एक्सारसाइस खालाम अ जे जों माने नैसिनि देहा मोजां फिटा नुनाय जागोन आरो नोंथाङा
औ नोंथां औ औ हेल' नोंथां नोंथांनिखौ खोनायासैलै
बेब ओ खोनाबाय एबार नोंथां?
औ दासो खोनादों नोंथां दे
औ नोंथां माने जोङो आं माने औ नोंथां औ खोनाबाय नोंथां एबार, औ नोंथां। औ बावनो थाङो माने - बेलासियाव बिदिनो थांनाय माने देरनानै थां माने दसे रेस्ट लाखांनानै
औ
बिदिनो दसे लेखा फरायनाय जायो आरो ना
औ नोंथां औ औ
ओंखाम जायो बिदिनो जि जि रेंगा सिम म मबाइल जायो आरो नोंथां माने आोंनिफ्राय मोनासिम मावनाय हाबाफारि होनना बुंनो हायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ औ हेल' नोथां
औ औ नोंथां फ्राय नोंथाङा मान स
औ नोंथां दासो खोनादों नोंथांा एसे नेट प्रब्लेमस नालाय नोंथां
औ नोंथां माने दह नोंथाङाथ' फुंनिफ्राय बेलासिसिम बिनि नि बागैल' खोनन्थाबायोंथाङा बेलासिनिफ्राय मोनासिम माने बिनि बागै नोंथाङा खोन्थायासै होनबा नोंथाङा एसे खोनथाफिनदो नोंथाङा जेनेबा मा मा मावो बेलासिनिफ्राय मोनासिम
अ माने बेलासियाव माने फिर माने रानिं खालामनायानो जायो आरो जिनोथां
औ औ नोंथां
जेनेबा ओरैनो दाथ' दैज्लां बोथोर बिदिनो एसे एनै खामानि मावसिग दुब्लियाव
औ औ नोंथां।
फैफिनानै दुगैनानै ओंखाम। जानानै माने एसे उन्दुनाय जायो आरो बिनि उनाव। माने फिल्डआव थांफिननाय जायो आरोखि रानिं खालामनायनिफ्राय।
औ औ नोंथां होमबा नोंथाङाबो जेनेबा सा। होमबा नोंथाङाबो सानफ्रामबो फिल्डआव एबा रानिं खालामनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां माने रानिं खालामबा माने गावनि देहाया स्ट्रंआव थायो नालाय।
औ औ नोंथां बिदिनो खालामनांगौ नोंथां औ।
औ औ।
औ।
आरो रानिं खालामना फोसांनानै न'आव एसे बिदिनो एक्सारसाइस खालामो आरोखि।
औ औ नोंथां।
एक्सारसाइस खालामना माने बिदिनो दसे रेस्ट लाखिगोन दसे बिदिनो बिजाब फरायलाबाय। सिगोन माने इदिनो खन्थाइनाय लाबायसिगोन इदिनो। बिदिनो एसे माबा मोनबा मबाइल थुला बसिगोन। बेनि उनाव ओंखाम जासिगोन बिदिनो।
थाङाथ' दानि बुंदोंमोन जेनेबा बिजाब फरायो जेनेबा जों बिजाब फरायनायाबो गोनांथार नङा होमबा नोंथां जोंनि। जिउआव।
औ औ।
हेल' नोंथां।
औ ओनथां खोनादों।
खोनादोंना ओनथां?
खोनादों ओनथां।
खोनादों नोंथां औ औ जेबा नोंथाआथ' दानि बुंदों। औ जेनेबा। थाङाथ' दानि बुंदोंमोन जेनेबा बिजाब फरायदों एबा फरायो जेनेबा जोंनि थाखाय जोंनि जिउआव। जेनेबा जोंनि जिउ खुंनायाव बिजाब फरायनायाबो गोनांथार नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ औ।
औ जेनेबा जों बिजाब फरायनायजों जोंनि माखासे जेनेबा मिथियै। एबा। माखासे जेनेबा जोंनि सोलोंथाइ मोननाय जायो बिजाबनि गेजेरजों एबा मिथियैखौ जों मिथिनो। नाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
औ नोंथां जेनेबा जों माखासे बिजाब फरायनायनि जाउनाव एबा बिजाब फरायनानै जों। सोलोंथाइ लानानै जों जेनेबा साख्रिफोरबो मोनो एबा जों गिदिर गोलावबो जायो। एबा जोंनि माखासे ओनसोलाव जों बयजोंबो सिनायजानाय सासे गिदिर सुबुं। एबा मिथिजानाय सुबुं जायो आरो ना नोंथां। जों बिजाब फरायनानै बिनिखायनो जोंनि जिउआव। होनना बुङोब्ला माखासे गोनांथार माखासे बाथ्राफोर होनना बुंलाबा जोंनि। एक्सारसाइस खारनाय रानिं खालामनाय एबा देहाखौ गोग्गो लाखिनाय बेबो गोनांथार। आरो जोंनि माखासे नाङै बुस थु एबा गाज्रि बुस्थु एबा जोंनि। जेनेबा एल-एलक'हल होनना बुङोब्ला जेनेबा जोंनि ओ जेनेबा जाथावै बुस थुफोरखौ जोङो जानाङा आरो जोङो जोंनि जिउआव माने लेखा एबा सोलोंथाइ लानायाबो गोनांथार नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ औ।
अ माने बेफोरबायदि थाबा माने जों माने गा ओ जों माखासे ओनसोलाव जों माने बय जोंबो सिनाय जानाय जायो आरो ना नोंथां
औ औ औ
नोंथां जोङा समाबोथ' जाबाय कलखौ एसेयावनो दोनथ'सै खोमा नोंथां औ अ